औ मोजाङैनो दं ना? ओं ओं दङ दे खोनादों।
औ आदाजों आङो दान्दिसे सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे।
आदाजों आङो आथिखालनि लाइमोनफोरखौ लाना समाजारि थासारिनि सायाव फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन आदा।
ओं ओं जागोन दे सावरायनो हागोन।
फंनैसो खोन्थानो हागोन नामा बिनि सायाव?
अ ओं ओं होनबा फंबाय लाइमोन होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मोनथिखायो जे लाइमोनफोरनि जोङो जि बैसो बेखौ जों सरासनस्रायै जिनै बोसोरनिफाय हमनानै लानो हायो आरो जिनै बोसोरनिफाय जों नैजिबासिम बेखौ जोङो ओ सरासनसै लाइमोन हमो आरो थामजिबा बोसोरसिमबो जों लानानै थांनो हायो आरो।
औ औ।
बे मोनसे थासारि ओ बियो आं बुंनाय बाथ्रा नङा बियो ओ इउ एन अ आ लांनाय आरो भारतबर्स'नि सि मोनसे थासारि बेखौ रेखंनायसो होननाय बे मोनसे थासारिया।
औ।
दा बेजों आथिखालनि थासारिखौ जों मोनसे बेखौनो सावरायनो हायो दिनै भारतबर्स'आव दिनै देरस' ख्रर मानसि दं सुबुं सानखोआ।
औ।
दा देरस' क्रर मानसिनि गेजेराव द'जिबा जौखोन्दो खोन्दो लाइमोन होननानै बुंनाय जादों।
उम उम।
बे मोनसे जाबाय होमबा आसामाव दिनै साराय तिन ख'रल मानसि दङ। होमबा बे साराय तिन ख'नि मानसिनि गेजेराव सुबुंफोरनि गेजेराव होमब्ला भारतनि बायदिनो द'जिबा जौखोन्दोया जाखागोन नङा होमबा।
औ आद
बा जोङो सरासनस्रायै जोङो बर'फोरनि जन' सुबुं सानखोखौ जोङो नैजिबा लाख होननानै बुङो।
आरो नैजिबा लाख होननानै बुङोब्ला होमबा जोङो ओ द'जिबा जौखोन्दआानो जोंनि गेजेरावबो लाइमोनफोर दं।
औ आदा।
होमबा बे लाइमोनफोरखौ जोङो सरासन्रै बेखौनो हमनानै लानो हायो जे आं बेखौनो बुंनायबो जायो जे दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि नोगोरारि। आरो बे बिथिंखौनो जों सरासनस्रायै लानांगौ जायोब्ला होनबा आथिखालनि थासारिखौ जों जोबोद नायनांगोन आरो जोबोद सिरियास लानांगोन गोथौयै जों सावरायनांगोन।
नंगौ।
बे हिसाबै ओ लाइमोनफोरनि जि आथिखालनि थासारि। नाथाय एसेबो गोजोनथावना नङा। मानो होननानै बुङोब्ला नों लाइमोनफ्रा दा आथिखालाव जि थासारियाव दङ बे थासारिया ओरैबायदि मोनसे डेन्जार एबा गिथावथाव महराव दङ जायखौ जोङो दान्दिसे सावरायनानैबो फोजोबनो हानो नागिरा।
औ आदा।
ओ लाइमोनफोरनि जे आथिखालनि थासारि जे लाइमोन मोनफ्रा नोङो दा दिनै जिनै जिथाम बोसोर बैसोनि गथ'फ्रा दिनै आखायाव स्मार्ट फन लायो।
सिमार्टफन लानानै बिथाङा ओ गोबां बायदिसिना खालामो जाय खालाम बिथांमोननि खामानि मावनाया गावनि थाखाय बेनिफिट नङा समाजनि थाखायबो नङा इउननि थाखाय बि गासिबो माने ओ गावनि जि फरायनांगौ सम बेस्थ'था सम बा गावनि जि जिउ दानांगौनि थाखाय जि गाव सेक्रिफाइस खालामनांगौ सम बेयोनो गासिबो खैफोद फारसे गोजानलांजोबनाय गोनां आरो गेलेयो नायथावै जिरा खौबो नायो नायनाङैफोरखौ नाय-नायो खोनासंनाङै उम खोनासङो बेबायदि थासारि आरो बे गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय दिनैनि लाइमोनफ्रा ओ उन्दै समनिफ्रायनो गोबां फेग्रा मुवा बाहायोसै। ओ जौ लोंनाय मानाय बेफोरथ' गुबुन बाथ्रासै दा आथिखालनि थासोआव मोनसे ड्राक्स होननाय बाथ्रा बुंदों ड्राक्स होननाय मोनसे बेसाद जाय द्रागसानाखि दिनै जेरावबो मोनसे गिख्रंथाव थासारि बे भारतआनो जा आसामानो जा
बा बड'लेण्ड ओनसोलावनो जा बा बर'फोरनि थासारियावनो जाया मानो बेसेबो गिख्रंथाव दा बेखायनो माखासे पन्डितफ्रा बुंनो नागिरो आरो जे नोङो दिनै सासे गथ'आ जुदि ड्राग्स लानाय सोलोंजेनबायबा बे हप्तासेनि उनाव बेखौ आरो मालाबाबो ओ फोजोब ओ गारनो हानाय नङा होननानै बुंनो नागिरो। दा बेखायनो किसुमान मानसिफ्रा बेखायनो बुङो आरो जे खेबसे लाजेननाय गथ' ओ सासे लाइमोना जुदि खेबसे ड्राग्स लाजेनबाय होमब्ला बे जुदि आरो मेन स्ट्रिमाव गावनि गोदोनि लामायाव फैफिननो हायाब्ला होमबा बिनि जेनेरेसनानो दंस' जायो होननानै बुंनो नागिरो आरो। आरो बेबायदि बाथ्राया जोबोद सैथोबो। दा नाथाय बेबायदि थासारियाव दिनै लाइमोनफ्रा नाथाय ड्राग्स जानायनिफ्राय एसेबो उनफिनाखै। गासिबो आरो जि सासे गथ'आ सासे मोनसे गामियाव जुदि सासे लाइमोना ड्राग्स बाहायजेनबाय होमबा बिनि गासै फ्रेन्ड सारखोलानो गासिबो ड्राग्सआव थांगोन मानो होननानै बुङोब्ला ओ गामियाव सासे गथ'नि लोगोआ नोङो उन्दैबो थायो गिदिरबो थायो। गिदिरथारबो थायो गुबुन गुबुन बैसोनि थाखोनि मानसिफ्रा लोगो जायो। दा बेखायनो जेब्ला नोंङो सावरायजेनो लाजेनो होनब्ला बेबायदि ट्रेन्स सारखोलानो दंस' जालांनो नागिरो आरो। दा बेखायनो आथिखालनि जे लाइमोनफ्रा जे ड्रागस बेब'हार खालामदों बेयो जोबोद गिख्रंथावना। दा बेखायनो बे लाइमोनफोरखौ मोजां थासारियाव लाबोनांगौ जायोब्ला
औ।
होमबा जोंहा मा जानांगोन जोंनि समाजारि ओ दैदेनगिरि बिथांफ्रा जोबोद मोजां जानांगोन जोबोद खामानि मावनांगोन जोबोद ओ गोब्राब खामानिनि गेजेरजोंब्लाबो बै गथ'फोरखौबो जों बोरै लाइमोनफोरखौ जों स्ट्रिमाव लाफिननो हायो टार्निं पइन्टआव लाफिननो हायो। जों बिनि सायाव जोबोद खामानि मावनांगोन आरो बिनि गिबियावनो जाहैबाय नोंङो बिमा बिफाया बिराद ओ सांग्रां जासिननांगोन मानो होननानै बुङोब्ला सासे गथ'नि सासे फरायसानि सासे लाइमोननि गिबि फोरोंगिरियानो बिमा बिफा होननानै बुङो आरो। दा बे बिमा बिफाया गिबि फोरोंगिरि आरो बिमा बिफ फायानो बै गथ'नि आवबाव जि आखल आखु बेखौ बिराद मोजाङै मोनथिसिनो आरो दा बेखायनो ओ आथिखालनि थासारियाव लाइमोनफ्रा जि ड्राग्स बेब'हार खालामनाय जि थासारियाव दिनै बुगिनांदों जि थासारिजों बोलि जानो थांगासिनो दङ। होमबा बे बिथिंङाव जा बिमा बिफाफ्रा गारजेनफ्रा दिथागिरिफ्रा बिराद मोनसे ओ सांग्रांथि जानांगौ जोबोद गोनांथि जाबाय। दा बेजों लोगोसे गामियारि दैदेनगिरिफ्रा जोबोद स्ट्रं जानांगोन।
औ।
दा गामियारि दैदेनफ्रा स्ट्रं जानांगोन होननानै बुङोब्ला जोंहा गामियाव गावबुरा थायो। हालमाजि थायो आफादगिरि थायो नेहाथारि थायो नङा होमबा? दा बैसोरनि जि रल बे बिराद स्ट्रं जानांगोन आरो।
नंगौ आदा।
आरो बैसोर जुदि स्ट्रं जानांगौबा जोंहा समाजाव माखासे फानदुुलिफिबो थायो। बै फान्दुलुफिफोरनि लिरनायाबो जोबोद खारांखास जानांगोन रोखा रोखा जानांगोन आरो। जोंनियाव मालाबा ओरैबायदि थासारि फैनो नागिरो ओइ गावबुरानि फिसाला ओइ गामिनि फ्रिसिदेन्टनि फिसाला बिनि फिसाखौलाय माथो बुंनो होननानै सिरि थाया होमबा बेबायदि मोनसे थासारि थायो आरो। बेखायनो बे फान्दुलुफियाव लिरोब्ला जिहेतु फान्दुलुफिनि आयेना बयनिबो थाखाय समान। होमबा जोंङो ओ बयबो दाय हमलायनो हायो आरो नोंङो बै गाव गुरा बा आफादगिरिया गावनि फिसाज्लाया जुदि फिसाजो दाय मावदोंब्ला होमबा बेफोरखौ बियो गनायनानै लानो हायो आरो नङा होमबा? दा बेखायनो बे फान्दुलुफिया स्ट्रं जानांगोन दा बेजों लोगोसे धोरोमारि दैदेनगिरिफोर बिथांमोननि आखायाव बिराद थाहैयो आरो दा धोरोमारि दैदेनगिरि बेथ' गोदोनिफ्रायनो गोबां खामानि मावबोदों गोबां बिथांमोना खामानि मावनायनि दारैनो मोनसे मोजां थासारियाव फैबाय। दा बिथांमोनाथ' माने रेस्तलेस माने मा होननानै बुङो बेखौ एखदम थाद'नाय गैयै खामानि मावबाय थानाय जादों बिथांमोना। दा बिथांमोनहा थाबोनाय गि खामानि मावबाय थादों आरोबाव बिथांमोना जुदि मावबावनो हायोब्ला
औ
माने आथिखालनि थासारिखौ बिथा खालामफिननानै मावनो हायोब्ला होमबा जों जोबोद जाफुंसार आरो आथिखालाव बर' हारिनि गेजेराव नोङो माहारियारि आफादफोरनि रलखौबो खम नङा होननानै बुंनांगोन मानो होननानै बुंङोब्ला आबसुवानो जा बर' थुनलाइ आफादानो जा गुबुन गुबुन माहारि आफादफ्रा बेफोरखौ लानानै जोबोद सिरियास खामानि मावबाय थानाय जादों दा बेखायनो जोङो ओ बैबायदि एवारनेस प्रग्राम सांग्रांथियारि हाबाफारिखौ लानो हायोब्ला होमबा जों आथिखालनि लाइमोनफोरखौ नैबे थासारिनिफ्राय जों एसे उदार खालामनो हागोन दा बिनि सायाव फंबायखौबो फंनैसो बुंनो थाखाय बे माव खावलाय हरबाय।
जागोन आदा आदाया बुंनाय खोथाया गासिबो सैथो आदा बिनि अनगायैबो आथिखालनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गथ'फोर दहाय होनबायना आदाया जेनबा द्राग्सनि सायाव बिनो मबाइल नायनानै मबाइल इउस खालामनायनि सायाव नङा होमबा आदा? बेखौ लानानै आथिखालनि गथ'फोरा एसे फरायबानो जेनेबा मिट्रिक पास जाबानो टुवेल्भ पास जाबानो न'खराव जुम दाखाल खालामनानै बाइक आरि नङा होमबा आदा औ बाइ गारि लानानै सालायनाय खरा खरा सालायनाय बिमा फिफानाव सानफ्रामबो रां गारि बिख्ल'नानै लानानै थांनाय
औ।
बेफोरखौबो नोजोर बोनानै नायोब्ला बेयावबो जोंनि लाइमोनफोरा गोबां जिउ खहा जाबोनायखौ जों नुबोगासिनो दङ आरो आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला बोसोरैबा दानावनो साथाम साब्रै गोबां एक्सिडेन्टखौ जों खोनायो नङा होनोमबा नोंथां? औ आथिखालाव दा बेफोरखौ जोङो समाबो सोलायनो सेस्था खालामोबा बांसिन दहाय नों आदा होननाय बायदि सासे लाइमोननि जिउआ बिमा बिफानि सायावनो थायो आखयाव बिमा बिफायानो जेनेबा सासे लानांगौ सोलायनांगौब्ला मोजां लामा दिन्थिनांगौबा बिमा बिफानियावनो देरसिन आखाइ सिगां आखाइ थाग्रो नङा होमबा? औ दा बिदि दा बेफोर जों माबोरै होबथानांगौ होनबा बिमा बिफानि मोजां बुजायनाय माखासे मोजां आयदिया उन्दैनिफ्रायनो सोलांनानै लोगो दिगि संग' गाज्रिफोरखौ एसे एनै नायनानै सोलायहोनो सेस्था खालामनाय नांगोन आरो
ओं ओं
औ आथिखालावाव दा गोबां लाइमोनफोरानो सेंग्रा सिख्ला सेंग्राफोरखौल' बुंबाबो जाया माखासे लाइमोन हिनजावसा गथ' फाबो आथिखालाव गोबां न'निफ्राय ओंखार ओंखार बिमा बिफाखौ थगाय थगाय बेरायनो थाङो बेरायनानै फैगोन बबाव थांगोन जौ लोंगोन सिग्रेत सोबगोन बेफोरो समाजारि नोजोराव गाज्रि महर बेरखांहोगासिनो नङा होमबा आदा?
औ नंगौ।
औ औ दा सासे हिनजावसा गथ'आ हौवाफोरनिफ्राय बुंनो थांङोब्ला नोजोराव बिसोरो गाज्रि गोलैनो गोलैयोब्ला बांसिन समाजाव बिसिरनि नोजोरा बांसिन गोग्लैयो हिनजावसाफोरनिया उम दा बेखौनो साफ्रोमबो बिमा बिफानि सायाव जेनेबा गथ'फोरखौ सुजायो होनोबा जोङो बिमा बिफाफोरखौ सिगां एसे एनै होनो हानाय सेस्था खालामग्रोनांगोन आरो औ बेनि सायावनो दा आदायाबो बे गारि मथर सालायनायनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ ओ फंबाय जिखिनि बाथ्राखौ बुंदों ओ बियो जोबोद साननो गोनां मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालनि लाइमोनफ्रा
माने मि ट्रि पास खालामनो थाखायबो बिमा बिफाजों कन्ट्रेक्टआवसो थायो फंबाय नङा होमबा मानो होनना बुङोब्ला आं मेट्रिक पास खालामगोन आंनो केटिएम होनांगौ आंनो आं मेट्रिक पास हायार सेकेण्डारि पास खालामगोन आंनो उमुक बाइक नांगौ बेबायदि मोनसे दिमान्डआव थाङो आरो बे खौनो लानानै बिमा बिफाफोरा मालाबा खोथा होयो जे नोङो आं होगोन नों मेट्रिकखौल' फार्स्ट डिभिसनाव नों हायार सेकेनदारि फार्स्ट डिभिजन खालाम होननानै बुङो नाथाय बे होनां होनो होननानै बुंनाया होथारनांगौ जानाङा मानो होनना बुङोब्ला गथ'फोरखौ नोङो एसे बिथांमोनहा मा लुबैयो बिनि सायाव बुंनानै जुदि नों मोजां मोनसे बुंसिननानै गथ'खौ फरायहोनो हानाया जोबोद मोजां नाथाय बिदि होननानै गथ'आ पास जामारबाय होननानै नों जुदि हा बन्दक लाहोलायनानै बा हा बन्दक नङाब्लाबो किसुमान नखरा हायोबो खिन्थु दाइरेक ग' क्ट'नो होनोसै होननानै होयोब्ला आरो बेजोंनो गोबां दिनै एक्सिडेन्ट बायदिसिना जानाय जों जोब नुदों दा बेखायनो बेबायदि थासारिनिफ्राय बिमा बिफाफ्रा जोबोद सांग्रां जानांगोन मानोना गावनि फिसाज्लाफोरखौथ' बयबो अनो अब्लाबो जों बिनि बे सांग्रां जासिनो हाब्ला जों गथ'फोरखौ जि हास्थायनाय बेखौ जों जाफुंहोनो हागोन होमबा फंबाइ जि थासारिखौ लानानै सावरायनाय बेखौ जों एसेयावनो फोजोबसै
जागोन आदा गोजोननाय थाबाय आदा नैसिम गोजोन